औ नोंथां
मा खबर नोंथां?
मोजां नोंथां।
आथिखालाव मा खालामबाय दङ नोंथाङा?
ओरैनो दङ नोंथां।
गायनाय फुनायफ्रा सोलिबाय ना नोंथां?
औ सोलिबाय नोंथां दासो सोलिहांदों नोंथां जोंनिथिं।
औ ओरैनो दा दैज्लां बोथोरनि आबाद हिसाबै जे माइ आबाद बे माइ आबादखौ नोंथांमोननिजों मा मा माइखौ आबाद खालामनाय जायो नोंथां?
दैज्लां बोथोराथ' दा जोंना सोलिबाय होनजायो नोंथां। जेरै दा जाना गायनाय फुनायाव बो सोलिहांबाय बा खायसे खायसे दे न'से न'नै गायहांबाय आरो नोंथां जोंनि ओनसोलाव।
औ औ
थ' गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै परिमल आइजुम, रन्जित, कत्तुर पसात्तुर, बेफोरबायदि बिदिनो गोबां रोखोमनि माइ गायो आरो दा जेरै माइसालि माइ माइब्रा जोसा बेफोरबायदि माइखौ गायो आरो नोंथां।
गोबां रोखोमनि आबाद खालामो नङा होनोमबा नों
औ नों थां बेखौ जोंनि ओनसोलाव दा आमथिसुवा बे आमथिसुवा समनिफ्राय बांसिन गायो आरो आमथिसुवानि उननिफ्रायनो दा आमथिसुवा समा आमथिसुवानि आगोलावबो गायो नोंथां आमथिसुवा नि आगोलाव जोंनि ओ ओनस लाव ओ रन्जित आइजं परिमल बेफोरबायदि माइखौ गायनाय जायो नोंथां बेखौ जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवानि आगोलाव गायनाय जायो लोगोसे बे माइसालि माइ जेरै जोसा माइब्रा बेखौ जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवानि उनावहाय गायनाय जायो जेरै आम किसवान आमथिसुवाखौ जोंनिया जोंनाबा बर' गासैबो मानसिफ्रानो बा गासैबो आमथिसुवाखौ आसार दाननि स्नि खालारनिफ्राय फालिनाय जायो नोंथां। बे आसार दाननि स्न नि खालारनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव दुब्लियाव बा जायखिजाया बेफोरबायदि गोबां फोथायनाय दं। आरो जायखिजाया जोंनि ओनसोलाव दुब्लियावबो हालेवनो मोना बे आसार दाननि स्नि खालारनिफ्राय सानथामसिमहालागै।
औ आमथिसुवानि फुजा जे आमथि आमथिसुवानि जे बावउथाय बे आमथिसुवानि बावथाय जोबजासिम हालेवनाय जाया नामा नोंथां?
औ जोंनि ओनसोलाव बे आमथिसुवा सिम आवथि आमथिसुवानि बावथाय होनायसिम नामा नोंथां ओनसोलाव सानथाम हालेवनाय जाया आरो बेनि उनाव जोंनि ओनसोलाव हालेवनो मोनो। बा बावथाय बाव अखालिबो जोंनि ओनसोलाव हालेवबा हालेवजायो नोंथां लोगोसे बे आमथिसुवानि बावथायखौ जों आसार दाननि जि से खालार बे जि से खालाराव बावो। बे आमथिसुवानि बावथाय बावनायाव जों लाव गोबां फिथाइ सामथाइ बा बेफोर बायदि गोबां मिथिंगानि फ्राय मोननाय मुवा बेफोरखौ बाउनानै फुजा होनाय जायो। लोगोसे आमथि सुवा समाव जोंनि ओनसोलाव न'खर न'खर फैनानै दै सारनाय बेफोर बायदि हाबाफारियाबो जायो। लोगोसे जोंनि ओनसो लाव बे माइब्रा जो बुंनाय जायो। बे जानायाव जोंनि ओनसोल लाव माइब्रा जोङो हासुवा लाबानो बा माइब्रायाथ' गोजौ गोजौ जायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो बेखौ हासनानै गायनाय जायो नाथाय बे गसा लानाय समाव जोंनि ओनसोलाव बे माइ खोथियाखौ हासनानै गायनाय जाया लोगोसे बे गसा लानायाव एसे बाउथाय होनानैबो माइखौ गायजेननाय जायो जेरै बे बाउथाय बाउनायाव जोंनि ओनसोलाव लाइजौआव बा बेफोर बायदि मुवायाव जोङो लाइजौ बाय लाइजौआवनो गय फाथै होनानै खायसेया बेखौ माइखौ गायजेनो नाथाय खायसेया बेयाव जेरै बुद फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर खुसेर बेफोर बायदि होनानैबो जोंनि ओनसोल लाव गायजेनो माइखौ। बे माइ गायजेन्नायाव दुब्लिनि सानजाब खनायाव सानजा सा खनायाव बे आम मा माइ गसा लानायखौ गायनाय जायो। बे गसा लानायाव थास' बिफांजों लोगोसे दिंखिया बिफां माइ गसा बेफोर बायदि होनानै जोंनि ओनसोलाव गायो आरो लोगोसे बेखौ खुलुमनानै जोंनि ओनसोलाव बेखौ बेनिफ्राय माइखौ बे माइसालि माइ जेरै माइब्रा जोसा बेखौ गायजेननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
बे माइ गायनायनि आगोलावनो जोंनि ओनसोलाव खोथिया फोनाय बे खोथिया फोनायाथ जोंना जोंनि ओनसोलाव बैसागो बोथोर बे समनिफ्रायनो जाजेनो बे खोथिया फोनायाव जोंनि ओनसोलाव माइखौ गिबियावनो दैयाव साननै बा साननै खावसे बेफोर बायदि सोमग्रोनानै दोननाय जायो। बेनिफ्राय बेखौ थास' बिलाइजों बा गोबां बेफोर बायदि लाइ बिलाइजों बस्थायाव बा हायाव बेखौ फेननानै दोननाय जायो बेनिफ्राय बेखौ हालेवनानै बेखौ फोनाय जायो। बेखौ रजब्लानो बे रजनायखौनो जोंनि ओनसोलाव फुनानै गायनाय जायो आरो खोथ थिया बुंबाय औ। आरो बेखौनो जों ओनसोलाव गायो।
थारैनो नोंथां। आथिखालाव आथिखालाव औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो माबायदि माइ गायो बा मा मा माइ गायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो थिग बेबायदिनो ओ जोंनि दैज्लां समाव गोदो मोननै आबाद मावनाय जायोमोन। मोननै खिस्थियाव जेरैहाय नोङो ओ गिबि बेयाव माइखौ गायग्रोबाय गायखांनायनि उनाव माखासे नाराथिलि गायनाय जायोमोन। माइ हाखांनायनि उनाव बो माखासे नाराथिलि बे नाराथलिखौ एवनानै ओ फेसेवनायनि उनाव बे नाराथोलिआवबो गोद ए आरोबाव माइसालि माइ गायनाय जायोमोन। दा बेनि उनाव ओ फैयै फैयै आथिखालनि जि बिगियाननि मुगा बे बिगियाननि मुगाजों गोरोबफानानै गोदोनि समाव जेरैहाय हालेवनानै ओ हाब्रु फिसेवनानै बे हाब्रुखौ हारो मै होनानै हालेव हालजोंनो मै होनानै ओ समान खालामनानैसो माइ गायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखालाव ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बैग्यानिक जुगनि जि ओ आइजें ओंखारबाय जाय आइजेंजों जोजोंङो जाय खौ जोंङो ट्रेक्टर होननानै बुंनाय जायो। बे ट्रेक क्टरजोंनो आथिखालाव अ गासिबो फ्राय ट्रेक्ट टरजोंनो एवजोबनानै ओ जोंनि ओनसोलाव दा माइ आबादखौ मावसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो
ओ गोबां जोंहा सम जि सम बे समा गोबां जोंहा खम समावनो बेयो जायो जोंना मानसिफ्रा आथिखालाव गोबां समनि आंखाल जालांबाय दा हिसाबै बे ट्रेक्टर ओंखारनायनि उनाव जोंनि समा गोबां बे सेफ जादों। आरो जोंङो ओ गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हा सुबिदा जादों आरो। नाथाय गोदोनि बायदि नाथाय गोदोनि बायदि जोंङो मिथिंगायारिजों जेरै आबाद मावनो हायोमोन
औ
गियारिनि आबादखौ जों जेरै हाय फिथाइखौ मोननानै जोंङो मानसिया बेखौ जानानै जेरै हाय गोग्गो देहा थांनानै थानो हानाय मोनसे अबस्थायाव दंङमोन। नाथाय आथिखालाव गोबां बिदि रासायनारि हासार बाहायनायनि गेजेरजों बा जोंङो जोंनि जि ओ माइ फिथाइ थायनाय सम दा बे माइ फिथाइ थायनाय समफ्राव एसे एनला बेहाय रासायनारि हासार बाहायनानै मुलि बाहायनै गोबां जोंहा मानसि हिसाबै ओ खोब मोनसे देहायारि बेयो ओ खहा जागासिनो दंङ आरो लासै लासै लासै लाखै जायखौ जोंङो ओ लासै लासै बिस होननानै बुंनाय जादों। लासैनो बे बिस बायदि जोंहा खामानि जागासिनो दं जायनि जाहोनाव जोंनि मान सुबुं माहारिया थांना थानाया ओ गोदोनि बायदि गोलाव सम जोरनायखौ जों नुनो मोनलिया। गोदो गोबां बोराय बुरै फोर नुनो मोननाय जायोमोन। जोङो दाइनजि गुजि गुजिबा जौसे बोसोरसिम जोङो गोदोनि सुबुंफोरखौ थांना थानायखौ नुनो मोननाय जायोमोन। नाथाय आथि खालनि जोंनि सुबुंफ्रा ओ खमा खोब बांसिनानो जोङो स्निजि। स्निजिबा बेनि गाहायावथ' द'जि बाजि बेफोरावनो जोङो मानसिखौ जों रुंसारि जानायफोरखौ नुनो मोनदों। गोबां बेमार आजार जानायनि गेजेरजों जों। नाथाय बे बेमार आजारा गोदोनि समाव बिदि बांद्राय जानायखौ जों नुनो मोनामोन। जोङो गोदोनि आरो दानि बेखौ साना मावनानै सोलिनाय आथिखालनि आबाद मावनानै सोलिनाय जोंनि माइरंआनो होन जोंनि फिथाइय सामथाइ बा जोंनि मैगंफ्रानो होन गासिखौबो जोङो रासायनिक हासारजों बाहायनानै जोंनि जि फिथाइफोर बेखौ जोङो जानायनि थाखायनो जोंनि बेमार आजार ओ जोङो खोब देहायारि लोरबां बेखौ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। जोङो खम खम समावनो जोंनि मानसिनि देहायाव बेराम सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बे फोरो गोदोनि आबाद आरो दानि आबाद आरो सम दानि सम गोबां फाराग गथि जाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां गोबां फाराग जाबाय। उम नंगौ।
औ।
दानि मुगाया आरो बिगियानजों दिहुननाय हासारखौनो बांसिन बाहायो नालाय। औ नोंथां। औ। साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।
साबायखर नोंथां।